हेल'
अ नोंथाङा खोनादोंना?
ओ-खोनादों नोंथां।
हेलौ ओ-ओ आं नोंथां ए आं फन खालामनायनि जाहोनानो जाबाय नोंथांनो दसे सावरायायनो नागिरदों सावरायजागोनना नोंथां?
ओ जागोन सावराय जागोन दे। अब्ला जों मानि मानि सोमोन्दै सावरायनो दे नोंथाङा फोरमायदो
औ नोंथां ओ जोङो ओ आबादनि बागैनो सावरायनोसै दसे नोंथाङा सावरायजागोनबा नोंथांदो।
औ सावरायजागोन नोंथां।
औ ओ जेरैहाय जोङो आबादखौथ' गासैबो मावनानै जानाय मानसि जेरैहाय जोंनि बड' कालसाराव बांसिनानो आबाद मावनानै जाग्रायानो मानसि दङो
औ औ औ औ
अब्ला ओ जेरैहाय ओ आं नोंथांखौ फन खालामनायनि जाहोनानो जाबाय नोंथाङा जेरैहाय नोंथांमोननिखि मेसें बोथोराव बा दैज्लां बोथोराव मा मा आबाद मावनानै जानायखौ नोंथाङा नुनो मोनबोदों एसे फोरमायनो हागोन ना फंनैसो?
हागोन नोंथां हागोन अब्ला आं नोंथांनो आबादनि सोमोन्दै फोरमायनोसै। खोनादोंना नोंथां?
औ औ खोनादों।
औ। अब्ला आं दैज्लांनि आबादनि बिसय आं फोरमायग्रोनोसैना नोंथां।
उम उम।
अब्ला आं बिखेवजेननोसै दैज्लां बोथोर होनब्ला जों बयबो मिथियो गायनाय फुनायनि हाबा सम बोथोर ना बांसिन जोंनि गामियारि ओनसोलाव बांसिनानो मा माइ आबादखौ मावनानै जानाय जायोना जानायनि थाखाय माइ आबादखौ बांसिन खालामनाय जायो आरोना। बेबायदिनो माइ आबाद मावनो थाखाय जों गिबियाव खोथियाफोरखौ फोना लाग्रोनाय जायो। खोथियाखौ फोखांनायनि उनाव जों जों मास मोनसेनि बा देर मासनि उनाव सेन से दान बा बिनि एसे से बार बारनानै जोङो खोथियाखौ फुनानै माइखौ गायनाय जायो आरोना।
ओं।
दा माइखौ गायनायनि माबायदि गायनाय जायो आं बेखौ नोंथांनो एसे फोरमायनोसै। ओ गिबियाव जों फार्स्टआव माइ हाखौ जायो ओ बिनि उनाव जों आरो सेकेन्द बारै एवनायखौ जों खाराय ओ सामार होनाय होनना बुङो। आरो बिनि उनाव थार्द हालेवनायखौ ओ बर' होनायनि उनाव मोनसे एवगारोना गायनाय खोनादोंना नोंथां?
औ औ खोनादों नोंथां।
ओ ओ खनसे एवबावो आरो बेखौ एवखांनायनि उनाव जों माइखौ गायनाय जायो आरो। बेबायदिनो माइआ माइखौ गायखांनायनि उनाव जों दैफोरखौ मोजां नायनानै होयोबा माइफोरा मोजां जानो हायो आरो जुदि माइफोरा मोजां ओ फिथाइ थाइ मोजां जायाखैबा बेयाव जोंनिथिंजाय ना गोबां हासार हिरि गारनानै होनाय जायो आरोना। उम हासार होनायनि जाहोनाव माइ आबादफोरखौ गोबां मोननाय जायो आरो जोंनिथिंजाय बिथिं। आरो गोबां सुबुङानो जोंनिथिंजाय दा माइ आबादनि अनगायैबो ना गोबां मेगं थाइगंनि खेथिबो खालामनाय जायो बिथिंजाय। जानायनि थाखैबो आरो फाननायनि थाखैबो ओ बेबायदिनो मैगं थाइगंनि बेलायाव ओ दायो दैज्लांनि सिजोनाव खुमब्रा, लाव, जिंखा, फोरला, सबाय, भिन्दि बेफोर बायदिसिना मेगंफोरखौ गायनाय जायो आरोना। गायनायजों लोगोसे जानोबो मोनो आरो लोगोसे जे फारसेथिं बेखौ फानहैनायबो जायो आरो नो हाथाय गलाफोराव। बेबायदिनो दा दैलांनि दैलां बोथोराव मेगंफोराथ' बेनोसै ना आरो बिनि अनगायै मेसें बो थोरफोरावबो जोंनिथिंजाय गायनाय जायो बेबायदिनो। गोबां दुब्लिफोराव ओ ओ जोग ओ लावफोरखौ जोगोनारफोरखौ ना हालेवनानै गायनाय जायो आरोना गोबां जोगोनार फिथाइफोर खौ गायनानै बेफोरखौ फाननानै रां खामायनो हायो आरो लोगोसे जानोबो हायो। बेबायदिनो जोंनिथिंनि साफ्रोमबो मानसिफ्रानो आबादजों थांना थानायखाय गोबां सुबुङानो आबाद मावनानै थांना थायो आरो ओं। गोबां आबाद मावग्रा र ओं नि अनगायै गोबां साख्रियालफोरबो दं दङ अब्लाबो बांसिनानो आबादखौ मावना थायो आरो। एनिथिंजाय मोननो हायो। साहा आबादबो गायनाय जायो जोंनिजाय बानलु, थास' बेफोरबायदिखौ मावनाय जायो आरो बेयाव गोबां सुबुंफ्रा लेबार नांगौ जायो बेफोराव लेयारफोरा गोबां मिथिंजाय दा अब्ला नोंथां मिथिंनाय मा मा आबाद मावो दा
बांसिन मानसियानो आबाद मावो ना मावा मावा बेखौ फोरमाय
औ ओ नोंथाङा होननाय बायदिनो।
माइ आबाद मावनायाव आगोल जेनेबा ओ दायोथ' दैज्लांनि सम ना बेयाव उम
औ औ।
आ नांगोलफोरजों हालेवनानै माइ खेथिखौ गायो ना ट्रेक्टर बाहायनानै गायो बेखौ नोंथाङा दसे फोरमायना होनो ह हागोन नामा
औ नंगौ जों जोंनियावबो गोदोहाय बांसिनानो माइखौो माबायदि गायनाय जायो होनोबाथाय गोदोहाय बांसिनानो हालेवनानै बा मोस गोदो हालेवनानै गायनायखौ नुनो मोनोमोन आरोना नोंथां।
उम औ।
औ ओमफ्राय ओ दा दा जेरैहाय बोथोराबो सोलायबाय बा समनि आंखालजों जोङो बांसिनानो टेक दाहाल एवनायखौ नुनो मोनसै गोदो बायदि जेरै मोसौ दाहाल एवनायखौ नुनो मोनला खमसै ओमफाय ओ थिग बेबायदिनो ओ दैज्लां बोथोरावहाय, माइ गायनाय आबादखौ नोंथाङा जेरैबायदि होनबाय जोङो फोथायनो थाखाय ओ गोबाङैनो लाहार फाहार खालामनानै माइखौ गायनाय जायो जेरै ओ बोथोरजोंनो जोङो। जेरै सम थायो बोथोरजोंनो गायना लानांगौ। ओमफाय थिग बेबायदिनो जोङो खोथियाखौबो नोंथाङा लांनाय बायदि जोङो ओ। औ
औ
ओमफाय ओ थिग बेबायदि
दा आं नोंथांनियाव मोनसे ओ
औ औ सोंनो हागोन दे।
औ अब्ला, नोंथांमोननिथिंजाय दायो जे माइ गायदोंना दैज्लां सिजोनाव माइ गायनाय जायोना
औ औ
दा माइ गायनायाव नोंथां मोननिथिंजाय, गायनाय सासे गायग्रा लेबार बा मावग्रा सुबुंनो बेसेबां राङै होनाय जायो बेखौ नोंथाङा फोरमायनो हागोन नामा।
औ ओ जोंनियाव जेरैहाय जोङो गोदोहायथ' मोसौदो हालेवनानै जोङो न'खरनिफोरानो गायनाय जायोमोन दा थ' नोंथाङा होननाय बायदि जोङो हाजिरा खाम-खामलाखौथ' लेंहरनाय जायो जोंनियाव ओ हा हाजिरा होनबाथाय जोंनिआव जायै लोङै थिनस' होयो आरोना।
औ
ओ मानो होनोबो औ औ थामजि थामजौ रां होनाय जायो जेरै थामजि थामजि नङा थामजौ ओ थिग बेबाय बिदिनो ओ जोङो मानो लेंहरनाय जायो होनबाथायथ' जोङो गोदो मोसौदो हालेवबायथ' न'खरनिफोरानो गायनाय जायोमोन बा बुरजा हालेवनाय जायामोन ना ओंखायनो लेंहरनाय जायामोन आरोना दा बायदियाव माने
औ औ
ट्रेक्टरदो हालेवनानै बा न'खरनि मानसिफ्रा ओ हास्लाबियावनो जोङो हाजिरा बा खामला लानानै गायहोनाय जायो जेरै दैज्लां बोथोराव मानसि नांगौ गोनांथि जायो आरो ना जोङो हाजिरा होनबाबो जोङो हाजिरा ओ फैसा होबाबो जोङो मानसिखौ मोननो थान जादों दा बैसोयावहाय औ आमफ्राय ओ थिग बेबायदिनो जोंङो दैज्लां बोथोरावहाय माइ गायनानै जोंङो जा जेब्ला माइआ मोनगोन बा हा- हाखांनायनि उनावबो जोङो खेथि मावनाय जायो मानि खेथि होनबा जोङो थाउननिबो जोङो खेथि मावो जेरैहाय बेसर फुनायखौबो बेसर फुनाय जायो बांसिनानो दानि माइ हाखांनायनाय माइ हाखांनानै माने हाखौ ओरैनो दोनां ना बेसर फुनाय जायो औ ओमफाय बेनि थाखायबो सहाय मोनो जोङो जेरै हाथायाव फाननाय थावफोराबा मोजां जायाबा गोबा जाया जोङो न'आव जा बेसर फुनानै थाव मोनो बेयो माने एसेयाव नांनायखौ नुनो मोनो आरो ना हाथाइनिया माने दै लगा ननायबा आ थानायखौ नुनो मोनो ओमफ्राय थिग बे औ होननाय नोंथाङा मा होननो नागिरदोंमोन
अ बेबायदिनो नोंथांमोननिथिंबो गोबां खेथिखौ मावो नङा होमबा औओ जोंनिथिंबो बेबायदिनो गोबां सुबुङानो खेथि मावनानै थांनानै थायो बेबायदिनो जोंनिथिंथ' दायो बुंनो थाङोबा गोबां गुवार गुवार बे माइ दुब्लिनि खेथि माइनि अनगायैबो गोबां गोरान खेथि मावनाय जायोना बेयाव गोबां आं लेबारफोरखौनो मोननो थाङा माने सासे लेबार लिंनो थाङोबा बेखौ गोबां मा होनो बुरखायनो गोनां जायो आरोना जानाय लोंनाय अनेक गोबां होनानै दा बेबायदिनो माइ गायनायनि बेलायावबो गामियाव जों मोननोनो थाङा गुबुन गामिफोरनिफ्राय जों लाबोनानैसो माइफोरखौ गायहैनो हायो आरो जोंनि बे साइडथिंजाय बांसिन सुबुङानो सा सा आबाद मावनाय जायोना जोंनिथिं बे साह साहा आबादाव गोबां बिलाइफोर खानो थाखाय
गोबां लेबारफ्रा हाबनानै थायो बेयाव लेबारफोरनि थाखाय गोबां आंखाल जायो बेखायनो दा नोंथांमोननियाव सोंनो सानो आं नोंथांनियाव नोंथांमोननिथिंबो साहा आबादफोरखौ मावनाय जायो नामा
जोंनियाव साहा आबादखौ मावानायखौ नुनो मोनासै आं खमथार आरोोना एसे गोजानाव मावो जोंनि बेयावओ ज गामि खाथियाव गैयैथ'आ औ
औओ
अब्ला नोंथांजोेनि समाबो जाबाय नामा
जाबाय जानायालाय औ खोनादों नोंथां
अब्ला उनाव लोगो मोनसै ना नोंथां
औ औ जोंनि सावरायनो गोनांखौ जों बिदियाव बेसेयावनो दोनथ'सैना नोंथां औ दे खुलुमबाय दे गोजोनथों